औ हेल' नोंथां औ खोनादों ना नोंथाङा?
खोनाबाय खोनाबाय।
औ नोंथां। ओ नोंथांनिसिम ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथाङा दासान्दै ओरैनो फ्रियावनो दङोना नोंथां?
औ आं फ्रियावनो दङ दा रायलायजो हागोन।
औ औ। बिदिब्ला नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ एसे ओ बिथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ जेबो नङा दे नोंथांं आं दा फ्रियैनो दंखायो रायलायजागोन।
औ ओ ओ बिदिब्ला जोंनि ओ टपिकआनो जाबाय आबहावा गुबुंले जानाय
अ आबहावा गुबुंले जानाय मोजां मोजां जोबोर मोजां बेनि गोनांथि दं दा बेखौ सावरायनायनि माने जों सावरायनांगौ बुजिनांगौबो आबहावाखौ जों माबोरै जोंबा संरैखा खालामनो हागोन दे अब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदो नोंथां दे
औ औ नंगौ नोंथां आबहावा होनब्लाथ' जों गासैबो जों सुबुं मानसि सुबुं माहारिया मिथि खायो ओ आबहावा होनोबा गासैबो ओ जिब जुनतु एबा मानसि एबा जिब जुनार एबा हाजो बिफां लाइफां दैमा दैसा गासैखौबो लानानै आबहावा मोनसे आबहावा जायो आरोना नोंथां औ बे आबहावायाव माबारै ओ गुबुंले जादों एबा माबारै गुबुंले जानायखौ होब हाबथानो हायो नोंथांनिसिम आङो फोरमायनि एबा बुंथिनोसै आरोना
औ नोंथां
आबहावा गुबुंले जानायखौ ओ ओ बयनिसाय ओ आबहावा गुबुंले जानायनि दायनिगिरिया सोर होनोब्ला बेयो जोङो सुबुं माहारियानो आरोना नोंथां जायनि ओ जाहोनाव आबहावा गुबुंले जानो हमदों मानो होनोब्ला जोङो ओ उम जो जोबोर ओ औ दाखोर दालाफोरखौ जेराव मेरावनो गारों एब्ला ओ बे दाखोर दाखाखौ जेरै मेराव गारनायनि जाहोनाव ओ दै लोमोबा एबा अखा हायोब्ला दैबाना जायोब्ला बे दाखोर दालायानो जोंनि दंग' दंला एबा दैमा दैसायाव थांनानै मा खालामो गुबुंले खामहैयो आरोना नोंथां ओ बिदिनो बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनिया दाथ' मोनसे मुवा बायोब्ला जेरै प्लास्टिक हरनायखौ नुनो मोनो जेरै प्लास्टिकआव सोनानै हरो बेफोर प्लास्टिकफोरजोंबो जोंनिया आबहावाया गुबुंले जानो हमदों मानो होनोब्ला बे प्लास्टिकआ जोंनिया जिनानै थाङा एबा बियो ओ जेबो उम उम माबा जाया जेरै ओरैनो थायो बेखौ जों हायोब्ला सावनानै गारनांगौ। नाथाय बेखौ सा सावालासिनो गार गारोब्ला जोंनि बे प्लास्टिकआ एबा पेकेट फोर दुब्लि फोथारफोराव एबा जोंनि न'फोराव थायोब्लाबो बियो सेवनानै थाङैनि जाहोनाव जोंनि हाफोरखौ खहा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांना औ बिदिनो जोंनिया गोदो गोदायथ' आबौ आबैमोना जोंनिया बिदि गारि मथर गैयामोन एबा गारि मथरजों थाङामोन गोजान गोजान लामाबाबो जोंनि आबौ आबैमोना थाबायनायखौनो थांनायखौ खोनानो मोन्दों आरोना थाबायना थाङोमोन नाथाय दानिया ओरैबायदि जाबायना बिगियाना दिहुननाय मोनसे उम ओ गोबां ओ मुवा ओंखारबाय जेरै गारि थमथम बिदिनो ओ कार गोबां ट्राक गिदिर गिदिर बा ओ कम्पानि गोदोर गोदोर इलेक्ट्र कम्पानिफोरखौबो ओंखारनायखौ नुनो मोनो। बायदिसिना कम्पानि दङो दा ओ बेफोरावबो ओ गोबां मैला रोखोमनि मैला मैला उखुन्दै गनायखौ नुनो मोनो। बे उखुन्दै गनायावबो जोंनिया आबहावाया गुबुंले जानो हमनाय नुनो मोनो आरोना औ बिदिनो गारि मथर थजोंबो गनाय उखुन्दैखौ जोङो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला दसे सम जोङो बहाबा थांनो नागिरब्लाबो बेयाव जोङो गारि नङाब्ला थांला बिनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हमदों आरो जोंनिया औ आबहावाखौ माबायदि गुबुंले जानायखौ हमथानांगौ होनोब्ला नोंथां जोंनिया गोदो गोदाय आबौ आबैमोना बिफांफोरखौ जानला मानला टाइमाव जानला मानला नाङा नाङै नांनाय समावल'सो दानो एबा नाङै समाव बिसोरो बिफांखौ दानामोन एबा
उम
जाबोरफोरखौबो दानस्राङामोन बिदिनो दोनोमोन बेयो जोंनो मोनसे गोजोन बारहावा होयोमोन एबा आबहावा गुबुंले जानायखौ हमथायायोमोन बिदिनो गोदो गोदायनि आरो दानिखौ नायोब्ला जोङो ब बहाबा थांनोब्ला एबा बहाबा जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला गोजान लामा हान्थिनो गोनां जायो जाय जायगा हान्थिनायाव जोङो मालाबा सानदुं मोनो मालाबा अखा मोनो बिदिनो जिरायथनो थाखाय लामा खोथाफोराव जोङो बिफांखौनो नुनो मोनला जायनि जाहोनाव जोङो बिफांफोरखौ हम लुसै आरो ना बेखौ जोङो दाननाय गायनायनि सालाय दाननायखौसो नुबाय थादो बिनि थाखायनो आबहावाया गुबुंले जानो हमदों थिग बेफोरबायदिनो आबहावाखौ मारै आबहावा गुबुंले जानायखौ मारै हमथाना होनो हमथानांगौ होनोब्ला जोङो फांसे बिफां देरनायखौ दाननो थाखाय एबा दाननोसै दाननसोनि सिगां आरो ना दानसान्दै आरोना बेखौ फांबासे एबा सय दालसे बिफांखौ जोङो आगोलावनो गायना दोनग्रोनांगोन आरोना बिदि बिदि गायना दोनोब्ला बोसोरब्रै एबा बोसोरबानि उनाव बे बिफाङा देरो आरो ना बे बिफाङा देरोब्ला सयदाल बिफां एबा फांबा बिफाङा देरोब्ला बै फांसे बिफां दाननायनि सिगां बियो एसेब्लाबो देरहैयोब्ला बे एसेब्लाबो मदद होयो जेरै बारहावा गुबुंले जानायखौ माने ओ थांबा दं दंफांदो मोनसे दंफांनि समान ओ बियो आबहावा गुबुंले जानायखौ हमथानो एसेब्लाबो मदद होयो बिदिनो जोङो बिफांखौ जेसेबां हायो बिदिनो बिफांफोरखौ गायनांगौ ओ दाथ' जोङो नुनो मोनबाय ओ गिदिर गिदिर पाहारफोरखौबो दानो एबा पाहारफोरखौबो दानै दानै गिदिर गिदिर बिल्डिं एबा गिदिर गिदिर कारखाना एबा कम्पानिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जों सुबुं माहारिखौ जिब जुनारफोराबो फैनानै गाग्लोब फैनायखौ जोङो नुगासिनो दोङो मारै नुदों होनोब्ला जोंनि खाथि खालायावनो जागासिनो दङ बेफोरबायदि थासारिया एबा जों नुनो मोनगासिनो मबाइलनि मबाइलनि मबाइलनि दाजानाय ससियेल मिडियानि जुग जों जोङो नुगासिनो दोङो आरोना मैदेरफोरा फैयो मैदेरफोरा मानसिफोरखौ गाग्लोबहैनायखौ नुनो मोनदों माइ आबादफोरखौ जानायखौ नुनो मोनदों न' बां सेफायनाय एबा ओ मानसिनि जिउखौबो खहा खालामनायखौ जोङो नुगासिनो दङ आरो आरोना बैफोरो दायनिगिरिया जों मानसि एबा सुबुं माहारिनो आरोना ओ बिनिखायनो जोङो जेसेबां हागै एसेबां ओ जायगाखौथ' ओ जिब जुनार थाग्रा जायगाफोरखौ सेफायना होयोब्लाथ' जिब जुनाराबो अबाव थानो बिसोरा गावनि थाग्रा जाग्रा जायगायानो गैयाब्ला बिसोरथ' निस्सय जोंनि जायगायाव जोंनि हालामाव फैनानै बिसोरो उम थाफैनो थाखाय जायगा नागिरखागोन बेखौ जों गासैबो मिथियो बेनिखायनो जेसेबां हागौ एसेबांनो जोङो बिफां लाइफांखौ गायना दोननांगौ एबा जिब जुनारखौबो थानो थाखाय एसे जायगा होनांगौ होननानै आं सानो नो- नोंथाङा बिनि सायाव ओ आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव मा फोरमायनो सानो एबा मा ओ माबोरै जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ हमथानाय हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अब्ला नोंथाङा जोंनि आबहावानि सोमोन्दै बुंलांबाय थारैनो नोंथां बुंनाया आबहावा गेब्रेंनाय आरो आबहावाखौ जों माबोरै संरैखा खालामनांगौ बेनि बागै बुंलांबाय गासिबो सैथो नोंगौ बिनि दारैनो आंबो एसे बुंनोसै नोंथां जोंना समनिबो आंखाल बे गुसु समावनो आं बुंनोसै दा जोंहा बुंनो थाङोबा आब हावाखौ आबहावा गेगेब्रेंनायानो जादों मा जों मानसि जों मानसि हारिनि थाखाय बेखायनो आहावाया गेब्रोंदों मानो होननानै बुंङोबा जों बि- बां मानसि सुबुं माहारिया बांबाय सि ओ थ थानो थाखाय जायगानिबो गोनांथि जाबाय बेनि दारै जोङो मा बिफां लाइफां दानफायदों हाग्रा बिफां दंफां सिफायदों न' हादान सिफायदों बेयाव न लुना थादों बियो मा थारैनो आबहावा गेब्रेनायनि मोनसे जाहोन बुंनो थाङोब्ला मा फांसे बिफां दानफायोब्लानो जोंहा बिराद खहा फांसे बिफां दानफायोबा मा जोङो बेयाव फांबा बिफां गायनांगौ नोंगौ थारैनो नोंगौ नोंथां होननाया फांसे बिफां देरनो थाखाय मा बेसेबां बोसोर बोसोर सम नांगौ समनि आंखाल बे समावथ' मा बे फांसे देरखानाय बिफांखौ सासे गायनानै नों देरब्रबफोननो हाया ना नोंथां दा बेफोरनो मा आबहावा ग -नायनि बा मिथिंगा गेब्रेंनायनि मोनसे गिदिर जाहोन नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोङो नोंथां ओ गारि मटर सालायनाय होनदों जायखौ नोंथाङा कारखानाफोरनिफ्राय ओ इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय उखुन्दै गबोनाय बिदिनो गारि मथर सालायनाय बिदिनो जायखौ होनो दा जों एसि जायोना एसिया मा मोनसे मा होनोमोनला बेबो आ बहावा गेब्रेंनायनि जाहोन मानसिया सिंयावल'थानानै मा आराम मोननो थानदा नाथाय मा सा जों एसि आ बेसेबांदि गिदिर आबहावानि खामानि मावगासिनो ओ खहा खामानि मावगासिनो मानि गरम माने गुदुं सा सिङावहाय गुसु हगारनानै साजों गरम हगारो माने बेखौनो मा बिफोरो गासिबो आबहावाखौ गेब्रें होबाय थादों नोंथां दा बेफोरनो गेदिर गेदेर मोनफा फा जाहोन आरो दा जोंना ओरै दंबावो गारि मथर सालायनाय बिदिनो उखुन्दै गनाय बिदिनो ओ सिग्रेट सोबनाय बायदिसिना बेफोर बायदि बायदि बायदि रोखोमयै आबहावा गेब्रेंगासिनो नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो जों हागौमानि फांसे बिफां दानफायोब्ला फांबा दसथा बिफां गायनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला फांसे बिफाङा नोङो देरनो थाखाय गोबां बोसोर बोसोर सम नांगौ बेनि नि थाखायनो जों फांसे बिफां दानफायबानो बेसेबां खहा मानो होननानै बुङोबा जों बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो जों अक्जेन अक्सिजेनजोंसो जों थांनानै थायो अक्सिजेन गैयाब्ला मानसिया मा मानसियाबो नांगौ बाददि हां मोना बा जोंनि जिउआव खै खैफोद गोनां जायो बिनि थाखायनो जोङो मा आबहावाखौ नांगौ आबहावाखौ जों सिखोन सिखोन साखोन सिखोनै लाखिनांगौआ जों मानसि माहारिनिनो सुबुं माहारिनिनो बिबान। दा जोङो आबहावा गैयाबा नों बुहुमाव मिथिंगायाफोर गैयाबा नों मा जों मानसि बा जिब जुनाराबो गैया जागोन सानसे स समाव जों जोबस्रांलांगोनखौ जों नुहुरो आरोखि ना दा बिदि सिम दा जे रखम जों थानाय अबस्थायाव दं बेबायदि जोङो आबहावाखौ जों अना खा साना बाहायोब्ला सानसे जों जोबस्रांलांगोन अबस्थायाव नुहुरो। दा जोंना समनिबो आंखाल समा जानानै फैबाय नोंथां आं नोंथांजों आबहावानिसो सायाव रायलायनो मोननानै नोंथाङा आंनो फोरमायनाय आं जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा आङो उननि मोजां गोनांथि बा गोनांथार आयदायावहाय मोजां सावरायलायगोन मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय नों
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां आसा खालामो ओ लोगो मोनफिनगोन होनना नै। बिदिबा नोंथां जोंनि समा जाबाय लाखिथ'नोसै नामा?
औ औ दे दे नोंथां दे
औ साबायखर।